थां हेलौ आंनि ओ रावखौ मोजाङै खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
अ' माथो खालामदों नोंथाङालाय?
दं जिरायनानै
ओ आंबो जिरायनानै दं। नोंथाङा औ नोंथाङा आंनि खबरा मोजाङानो ओमफ्रायो नोंथांनि खबरालाय बोरै?
दं नोंथां आंनियाव बेबदिनो
अ' ओमफाइ नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय?
औ जाखांबाय नोंथां।
अ' आंबो जाखांबाय
औ
ओमफाय आं नोंथांखौ माने मोनसे खोथा बा बाथ्रानि सायाव सावरायनायनि थाखायसो कल खालामनाय जादों
औ
ओ आरो जेनेबा आं नोंथांनाव सोंनो सानदों आरोना जेनेबा जेनेबा जोङो जेनेबा मैगं थाइगं जेनेबा हाग्रानिफ्राय हाग्रानिफ्राय जेनेबा मा मैगं थाइगं मोननाय जायो बा जों न'निफ्राय बा जों गायनानै मा मा मैगं थाइगं मोननाय जायो बा जानाय जायो नोंथांनाव माने आं एसे सोंनो नागिरदों माने नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हा हागोन नामा जेनेबा
गोन नोंथां
औ
जेरै नोंथाङा सोंदोंथ' जेरै ओ हाग्रानिफ्राय जों मा मा मैगं मोननानै जानो हायोबा न'आव जों मा मा गायनानै ओ जानो हायो मैं थाइगंनि बागै जेरै नोंथां आं ओम हाग्रानियाव मोननाय मैगंनि मुंफोरखौनो बुंनो सानो आरो आं जेन'बा आं जा माने मोनथिगौ बा हाग्रानि मैगं मोनजाफेरदों आं बेखौ बुंनो हागोन आरो नोंथां जेरै जों हाग्रानिफ्राय मोननाय जेरै मानै मुनि ओ थिं खिया ओ सिफुं सिफुं ओंख्रि दङा जेन'बा नों थांमोननि ओनसोलाव गुबुन मुंजों मिथियोबो जानो हानाय ओ जोंनि ओनसोलाव ओ फोथाराव मोननाय आरोना फोथार नैबे जेरै जों ओ माइ गायनाय फोथार बेनि आलि आलि मोननाय जायो आरोना नोंथां। बेजों माने सिफुं ओंख्रि खौ जेरै जों फाजाबो जानो हायो बेखौ। बेनि गेजेराव जों। जेरै खलम बिजौ ओ खलम मोखै बेनि गेजेरावनो मायसुन्द्रि बा पादोललेथा।
सिंग्रि मोखै थास आथें थास बिबार थास बिथ्रि।
औ नोंथां।
उम बेनि गेजेरावनो जेरै ओ हाग्रानिखोथ मोनजा खांबाय ओ खायफा खायफा ओंख्रिनि माने मुंखौ बावगरनाबो थायो आरो खायफा खायफा ओंख्रिखौ माने मुंखौ मिथिया आरो जेरै जों। जारि बिलाइखौबो जों जानो हा हायो बिनि गेजेरावनो आरो बाव औ। जेरै बुंनो थाङोबाथ जों नोंथांमोननि ओनसोलाव मा बुङो आं बेखौ मिथिला जोंनि ओनसोलाव जेरै हासिब थारा जों मिथिनाय जायो ओमफ्राय ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा बुङो आं बेखौ मिथिला बे ओख्रैनि मुंखौ मैगंखौ माने मुंखौ जेरै ओ। जों बोरमा दारि बुङो ओ। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ गुबुन बुङोबो जानो हानाय आरो जों खौ‌ मोनथियो जे अन्थाइ बाजाब होनानैबो जों बेखौ मोनथिना मोनो आरो। बेनि गेजेरावनो आरो जों जेरै हांखो आफा बेनि गेजेराव आर रो जेरै जों ओ खुथ्रा बा।
ए। मा मुं बुङोमोनथाय बेखौ आं माने बारा गोस सोआव गैलानों थां जेरै जोंङो न गायना मोननाय ओंख्रिखौ आं माने बुंनो सानो आरो जेरै जोंथ' दैज्लां बोथोरावबो जों मोननो हानाय मैगं थाइगं दं बा मेसें बो जेरावबो गायना मोननो हानाय मैगं मेगं दं जेरै आं दैज्लां बोथोरनिखौनो बुंनो सानो नोंथां दा जेरै जोंङो गायना मोनजानाय ओंख्रि मैगं थाइगं जेरै जोंहा मैथा बांगाल मैथा गोखै बेनि गेजेराव जोंहा नारजि नार्जियाथ' जोंनि अमानि थाखाय माने मोनसे जाग्रा जोंनि आंगो होननानै बुंनांगोन आरो नोंथां जोंनि बर'नि ख्रि बे नारजि जों अमाजों जेरै जों नारिखौ फाथोनिफ्राइ जों माने फोराननानै जों बिखौ नारजि बुंनाय जायो आरो रानबोला
औ
गेजेरावनो जोंङो न'आव जेरै फिन्दि जों गायनानै मोनो बा सबबायबिमा नोंथांमोन नोंथांमोननि ओनसोलाव मा बुंङो बेखौ मोनथिया आरो जोंनि गेजेराव बेखौ सबाय बिमाखौ लेहरा होननाबी मोनथिना मोनो।
औ जोंनियावबो सब बिमाखा
मोननो हायो जेरै लाइ ला फा फालें धोनिया बा बेखौ मा बुङोमोनथाय। मुला अलकबि बान्दा कबि बायदि बायदि मैगंखौ जों मोनो । थाङो नङा होनोमबा नोंथां? नोंथांनि बेनि गेजेराव आं नोंथांनियाव माने सोंथि सोंनो सानो जेरै नोंथाङा आंनि स्राय माने बां बांसिन मोनथिगौबा जेरै हाग्रानि मैगं थाइगं गं बा न'नि मैगं थाइगं थिगौब्ला नोंथाङा आंनि सिगाङाव फोरमायना होनो हागोन नामा?
जेनेबा ओ आंबो नोंथाङा मा मा बुंदों बेखौनो खायफा खायफा बेखौनो मिथिगौ आरो जेनेबा ओ नोंथाङा जि होनबाय जारि आरो बेफोर जेनेबा जोंनियावथ' नोरस सिं बिलाइबो होन्नाय मोनसे दं आरो ना नोंथाङा नोंसिनियाव माने बेलेग होनोखोमा नोंसोरनियाव? जोंनियावथ' माने नोरसिं बिलाइ होनो आरोना। आरो इनिफ्राय इदिनो खुदुना बु ना इफोरखौ नोंथाङा मिथियो खोमा नोंसिनि खैजाय बेलेग होनो खोमा आरोना। खुदुना बुथुया गदालाय। आरो इनि सायाव। ओ जेनेबा जोङो जारि इफोरखौनो आंबो मिथिगौ आरो जारि। आंबो जारिफोरखौ जानाय आरो इदि। ओ जेनेबा लाइफ लाइ जा जेनेबा। लाफाफोर। आरो खुदुना बु थुवा इफोरो
औ।
ओ न'आव जानायफोराथ' बिदिनो जेनेबा लाव जाहैबाय लाव खौथ ओ जेनेबा नाय बुस्थुसो आरोना बियो। जेनेबा लाव जेनेबा ओरै ओ औ औ बेनोथ'।
जों जेखौ जाग्रा जोंखौ
औ जेनेबा फान्थाव जाहैबाय।
औ।
आरो जेनै जेरै माने रङा लाव जाहैबाय जोंना जोगोनार
औ।
आरो जेनेबा खुन्दुलि होननाय बुस्थुखौ नोंथांमोननियावबा बेलेग होनो खोमा आरो जोंनियाव जेनेबा खुन्दुलि होनो आरो ना। ओ आरो इनि उनाव ओ जेरै जेनेबा एप्प' ओ जेनेबा मा होनोमोनलाय बेखौ फ्रेसबिनफोरखौ फ्रेसबिन। आरो बां क मैसुं बेफोरखौ जेनेबा आरो नों ओ। आरो जेनेबा जोंनियाथ' ओ ओ नोंथांमोननिखैजाय जेनेबा ओरै खारै जाग्रा बिदिलाय मैगंफोरखौलाय माथो बुंना होनो माने जेनेबा जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्रायबो हाग्रा बंग्रा जेनेबा ओरै माबा नोरसिं बिलाइफोरजोंबो जों खारै जाजायो नालाय ओंख्रि नोंसोरनिखिजाय जेनेबा बा नोंथांआ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जेनेबा नोंसोरनि माने नोंसिनिखिजाय मा मा जेनेबा बुस्थुखौ माहोनो ओंख्रिखौ माने खारै जायो?
औ। जेरै नोंथाङाथ' सोंदों खारै ओंख्रि जानाय
औ।
नोंथां जों आं माने हाग्रानि बा ननिखौ दाजाबदेरनानै आं माने बुंनो सानो आरो दा जेरै खारै ओंख्रि होनदों नोंथाङा जेरै नोंथां जोंहा खारै ओंख्रि संनो थाङोब्ला जेरै जोंहा लाइ लाफाजोंबो जों खारै ओंख्रि जानो हायो जेरै जों बायदि बायदि मैगंखौ जों माने माने खांनानै बा दिखांनानै बा खनसायनानै जों खारै ओंख्रि संनाय जायो जेरै जोङो जेरै जोङो बिथिं लाइ थाबाय बा लाफा थाबाय ओरैहाय जोंहा बुथुवा खुथ्रा बेफोरबायदिबो थानाय जाहैबाय, ओरैहाय जोंहा ओ हांखो आफा जेरै जोंहाथ' फोथाराव दा मोननो हायो मेथ' मेथ'खा बिबार नङा होमबा नोंथां, जों बेखौबो माने बेखौबो जोङो माने खारै ओंख्रि सङोबा जोंहा लगायनाय जाहैयो जेरै नोंथाङा बावैसो बुंलांखाबाय जेरै थुनथुनि नङा होनबा? जों बे थुनथुनिखौबो जों माने बेबायदि जों खांनानै बा लगायदेरनानै जों खारै ओंख्रि जानाय जाय। बेबायदिनो जों जेरै आरो मैथा बांगाल जों मैथा बांगालखौबो जों खारै ओंख्रि संना जानो हायो।
औ।
जोंथ' अउ खारै ओंख्रियाव जों बहुत माने ओंख्रिजों जानो हायो आरो नोंथां जेरै जोङो खुमब्राखौबो जों खारै ओंख्रि जानाय जायो नङा होनबा? औ औ जों बेफोर माने खारै ओंख्रि माने गोदोनि माने आबै आबौमोना बांसिन माने जायोमोन खारै ओंख्रिखौ माने जों मोनथिना मोनो आरो। नोंथाङाबो माने मिथिगौबा आंनिफ्राय बांसिन मि मिथिगौबा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जेनेबा जोंनियाथ' अनला खारैबो जायो न
औ औ औ औ
ओ जेनेबा अनलाजों अनला जेनेबा अनलायाव खारै होनानै बा बिदि मुला गुन्द्रु बेफोरखौ होनानै जमा होनानो जना खारै जाया जायो जाया होनोमबा आरो जेनेबा सबायाइ खारै सबायाव ना ना गोरान होननानै जेनबा जों सबायाइ खारै जानाय जायो बा आरो जों खारैखौथ' नारजि नारजियावबो होयो नालाय खारैखौ नङा होमबा आरो यो जेनेबा खारैथ' बिदि ओ जेनेबा लाफा लाफायावथ' बांसिनानो लाफा जों खारै होनबा खारै ओंख्रि होनबानो जोंथ' बांसिनानो लाफाखौसो जाया होमबा लाफा लाइ बि फोरबायदि आरो सजना सजना ना गोरान खारै होनाय नङा होमबा नोंथां आरो खारैजोंथ' जोंखा आरो खारैजों बेरला जों माने जेनेबा ना गोरान खारै जायो
औ औ
बिदिनो
ओं
आरो बुथुमला बुथुमनि इदिनो नोरसिं बिलाइ होनाय बा जेनेबा इदि बेलेग बेलेग ओ इदि मैगं बुथु थुमनानै जोङो खारै होनानै जेरै ना होनानै जाया जायो आरो
जेरै जोंना खोमा बिबार खोमा बिबार ओं जोंथ' खारै होननानै अनला जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नं
ओ बेथ' जोंनि माने बेबो जोंनि बर'निनो माने मोनसे आंगो आंगो होनजानो हायो आरो।
औ नोंथां
नोंथां जोंहा रायलायै रायलायै जोंहा समाबो जानानै फैबाय ओ नोंथांजों सावरायनानै बिराद माने गोजोननाय मोन्दों आरो
औ नोंथां दे बिदिब्ला होमबा औ दे